अ नोंथां।
नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ गरमबो ना बोथोरा दिनै सानदुं। बो एसे गोसायानो
औ नोंथां नोंथाङा जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
अ अ ओंखामखौथ' आं फुंनिखौ जाबायमोन दायो नै बेलासिनि ओंखामखौथ' जाथ'नाय जायाखै दा दसे इसे उनाव जानोसै टाइम जायोबा।
औ दा माने मा मैगंजों जाखो नोंथाङा?
मैगंआथ' जोंना दिनै जेनेब्ला जोंहा ओरैजाय खान्थाल बेगर बाथ बाथोन आरो दालिजों आलुसोमोन नोंथां।
अ होमबा गोथौआनो माथो नोंथां।
औ औ बेदरखौथ' जानाय जा होथ'वाखै नोंथां नै दा दसे उनाव संदों बेखौ जानोसै बेदरजों।
माने नोंथांजों जे आयदानि सायावसो सावरायनो बा रायलायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा जेनेबा फ्रिबा रायलायनो हागोन नामा?
औ औ। औ नोंथां आंथ' दा नै ओरैनो जिरायनासो दङ' जेबो खामानि दामानिबो मावथ थ'नाय जायाखै बिब्दिब्ला नोंथां सावरायजागोन नोंथां। जेनेब्ला नोंथाङा आयदाखौ बुंनानै होदो दे नोंथां।
जेनेबा आं आयदा आयदाया बेनो जाबाय जेनेबा मोनसे गामिया जेनेबा जौगानाय गामि जानोब्ला बे गामियाव मा मा रोखोमनि जेनबा मा मा मा माबा माबायदि रोखोमनि जानांगोन बे गामिया बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोथां।
अ हागोन नोंथांखौ सावरायजागोन बेथ' जोबोद मोजां आयदा जेनेब्ला आं बुंग्रोनोसै नामा बिदिब्ला नोंथाङा?
औ औ नोंथां औ।
जेनेब्ला जोंहा मोनसे गामि एबा ओनसोलफोरखौ जों दावगा होनोब्ला थ' जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफोर दङ ना नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
जेरै जोंहा हमनानै ला जों मोनसे गामि एबा ओनसोलफोरखौ जौगानो थाखा खाय एबा जौगाहोनो थाखाय जोंङहा माने गासैनावबो सोलोंथाइ थानाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरोना नोंथां मानो होनोब्लाथ' जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर बिदिनो खामानि दामानिफोर फोर एबा गेदेर गेदेर साख्रिफोर एबा बयजोंबो सिनाय जानाय मुंदांखा सासे सुबुं जानो हायो नालाय जेब्ला जोङो बैबायदि सुबुं जाब्लासो जोंखौ एबा जों बैबायदि मुंदांखा सासे सुबुं जानो हाब्ला ब्लासो जोंखौ बयबो सिनायगोन एबा जोंनि गामि ओनसोलफोरखौ सिनायगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ
थिग बेबायदिनो आरो नांबावगोन जोंहा जेनेब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि सोलोंथाइल' नङा जों सो सोलोंथायाइयाबो गोनांथार नालाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो गेलेनाय बादायलायनायफ्रावबो बिदिनो साब्रै साबा एबा जोंहा गामिनि फ्राय एबा जोंनि ओनसोलफोरनिफ्राय बिदिनो गेलेगिरि इन्टारनेसनेल एबा नेसनेले गेलेगिरिफो फोर थानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नांगौ औ।
बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेनेब्ला जोंहा बिब्दिनो गेलेग्रा फोथारफोर थानांगोन आरो बिब्दिनो बायदि रोखोमनि जोंहा जोंनि जेनेब्ला कालचार हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों बयबो जेनेब्ला रंजानो नांगोन एबा जोङो जेनेबा हारिमुनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन माने जोङो अब्लासो जोंखौ सु सुबुंफ्रा एबा गुबुन मानसिफोरा एबा गुबुन हादरनि एबा गुबुन जायगानि मानसिफोरा जों खौ सिनाय मोनगोन बिदिब्लासो जोंनि हादोरफोरा जेनेबा लासै लासै जौगा नो हमगोन आरो नोंथां एबा जोंनि गामि ओनसोलफोरा माने लासै लासै जौगानो हमगोन दायो आं बुंगोन जे जोंहा गासैबो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानाया गोनांथार आरो बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि खामानि दामानि एबा हाबा हुखाफोराव जोङो माने उन जानानै था थानो नाङा जों बयबो माने जोङो बयबो माने बायदि रोखोमनि हाबा हुखाफोरखौ जोङो मावनांगोन जायनि दारैसो जोङो माने जोंनि ओनसोलफोरा एबा जोंनि गामिफोरा जौगानो हमगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जेनेब्ला जोंहा जोंनि बे गामि ओनसोलफोरखौ जोङो माने साफ सिखोन एबा साफा लाखिनाया माने जोंनि मोनसे मावनांगौ हाबा आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो जोंनि औ जेनेबा जों जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोरखौसो बिदिनो साफायै लाखियोब्ला बिब्दिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने मोनसे मोजाङै बेरायग्रा एबा गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर बेरायग्रा बेफोरबायदि जायगाजों बानायनानै दोनोब्ला जों माने बेफोरनिफ्राय जोङो माने मोनथिनो मोनो गोजान गोजाननि मानसिफोरा फैनानै जानो बेफोराव माने फैनो हमगोन लासै लासैनो बयबो सिनायनानै बेयाव बै जायगाया जोबोद मोजांथार ओरैबायदि ओरैबायदि जायगा बेफोराव जोबोद मोज जां मोजां मानसिफोर दङ गोबां गिदिर गिदिर लेखा फरा एबा गेलेगिरि सुबुंफोर दङ होन्नानै मोनसे मानसिफोरा माने बेरायनो एबा नायफैनो जागोन अब्लासो माने बय जोंबो सिनायनो हमगोन एबा लासै लाै माने बैफोर सिनायजानाय सै गामि ओनसोल जानो हमगोन दायो नोंथां माने जोंहा अनेख रोखोमनि गामि ओनसोलफोरखौ जों दावगा होनोब्ला जौगाहोनोब्ला जों अनेक रोखोमनि खामानि मावबावनांगौ जेरै हमनानै ला जोंनि लामा सामाफोरा जोंहा मोजां जानांगोन जोंहा गामि ओनसोलफोरावनो बिबदिनो बायदि रोखोमनि जोङो जेनेबा सोलोंथाइ लाग्रा बेफोर जोंनि गामि ओनसोलफ्रावनो थानांगोन बिदिनो बिदिनो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै जे नोब्ला गोबां रोखोमनि जोंहा बेफोरबायदि जेनेबा मुवा एबा जायगाफोर थानांगोन आरो जोंनि जेरै हमनानै ला नोंथाङासो जेनेबा सासे गोरों सुबुं जाब्लासो
हेलौ खोनादों ना नोंथां एबार औ जेनेब्ला हमनानै ला नोंथाङा। सो जेनेब्ला साख्रियाल एबा साख्रि बाख्रि गोनां बिदिब्लासो जोंहा न' बांफोरखौबो जों मोजां मोजां लुनो हागोन एबा जोंनि गामि ओनसोलफ्रा बेफोरजोंनो समाय ना रमायना जानो हमगोन आरो बिब्दिनो जोंहा बिफां-लाइफां मिथिंगाजों बुंफबनाय बेफोरबायदि जानांगोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा
जेरै हमनानै ला जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो जोङो जों जेनेबा जों थांनानै थायो होनजायो जेनेा जों बिफां लाइफां नङाब्लाथ' जोङो थांनानै थानो नैया गोब्राब मानो होनोब्ला जों बिफां-लाइफां आङोबायदि रोखोमनि जेनेबा जोंनि नांगौ जानायफोरखौ मोनो नालाय बेनि थाखायनो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जोङो बिफां-लाइफां एबा मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादफोरा माने गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां बिदिनो समायना रमायना बिबार बागान बायदिफोरखौबो जों गायनानै लानांगोन आरो बायदि रोखोमनि जोंनि
कालचार एबा हारिमु बेफोरखौ जोङो एबा बेफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगोन अब्लासो जोंनि हादर एबा जो अ-अब्लासो जोंनि जेनेबा गामि ओनसोल बेफोरो लासै लासैैनो जौगानो हमगोन होननानै आं सानो आरो बेजोंनो लोगोसे आं जोबनायाव बुंगोन जे जोंनो थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आं दहायबो बुंखांखाबाय आरो आं खेबसे बुंबावगोन बेखौनो जेनेबा जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गोबां गिदिर गिदिर - दावगानो हायो एबा सासे सिनायजानाय सुबुं जानो हायो नालाय बेनिखायनो जोंनि गासैबो गामि ओनसोल थोनि एबा गामि ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा लाइमोनफोरा माने बिसोरो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ होननानै आं सानो आरो आरो सोलोंथाइल' नङा जोंहा गेलेनाय बादायलायफोरखौ बिसोरो बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो नोंथां दायो नों थां आंनि बे गामि ओनसोलफोरनि जौगानायनि बागै बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङाहोनबा नोंथां?
औ बिब्दिब्ला नोंथां आं औ औ बिदिब्ला नोंथां जेनेबा नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो जेनेबा गामि ओनसोलफोरनि बागै आंनो नों मिथिनाय बायदि एबा गामि ओनसोलफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मा मा खामानि मावनांगौ बेफोरनि बागै नों थाङाबो आंनो नों मिथिनाय बायदि एसे फोरमायनानै होदो दे बिबदिबा नोंथां।
औ नोंथां औ आं माने गिबियाव बुंग्रोदि जेनेबा मोनसे गामिया जौगानाय गामि जानोब्ला गामिनि सुबुंफोरा मोजां जाग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां अ
औ जाय जाहाथे जेनेबा मोनसे गामिनि सुबुंफोरा ओ मोजां जानांगोन जायस ओ बे गामिनि सुबुंफ्रा जेनेबा माखासे निसा बुस्थु एबा ओ बायदि रोखोमनि फेग्रा बुस्थुफोरखौ लानो नाङा नङा होनबा नोंथां? आरो बे गामियाव बेफोरबायदि माखासे निसा बुदै एबा फेग्रा बुस्थुफोरखौ एबा जाग्रा बुस्थुफोरखौ ओ फाननो नाङा। बन्द' खालामनांगौ मानो होनोब्ला जों बुङोदि बेफोरबायदि माखासे ओ गारज जि बुस्थुफोरा थायोब्ला मोनसे गामियाव एबा ओम बेनि माखासे बोराय एबा बुरिफोरा ओ जानाय एबा लोंनायखौ नुयोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरो गथ'फ्राबो जों सोलोंनो हमलाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
आङो आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा बेफोरबायदि मेजे ओ बोराय जाय एबा बुरिफ्रानो लोंनायखौ नुयोब्ला जों एबा गथ'फ्रा सानै जेनेबा बिसोरनो लोङो जोंबो लोंनांगोन एबा सोलोंगोन बेबायदि इ सानो आरोना नोंथां जायनि जाउनाव बेबायदि माख माखासे फेग्रा बुस्थु एबा लोंग्रा बुस्थु बायै माने गारजि बुस्थुफोरखौ जों बन्द' खालामग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जों गामिखौ गामियाव जेनेबा दान मोनसेयाव खेबसेया खेबसेनै खेबनै ओ मिटिं एबा जथुम ओ मेला जानांगोन। ओ जेनेबा गामि फोसाबनायनि बाग गै बेबायदिनो जेनेबा मोनसे माने गामिया जेनेबा जौगानाय गामि जानोब्ला बे गामियाव जेनेबा लामाफ्रा मोजां जानांगोन। गामियाव हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालिफोर थायोब्ला मोज ओ जाहा मोजां जागोन मानो होनोब्ला मोनस से जेनेबा मोनसे मोनसे समाव जेनेबा ओज मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला जेनेबा जाय जों गुबुन जायगायाव थाङा लासे गामियावनो फाहामनो हागोन। बेबायदि मोनसे बेबस्था ओ थानांगोन गामिफ्राव आरो बुंबावोदि ओ जों मोनसे गामियाव जेनेबा फरायसालिफोरबो थानांगोन। आरो बे फरायसालियाव गामिनिस सुबुंफ्रानो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ ओ जेनेबा फोरों गोन फोरोंनांगोन बा एग गुबुन जायगायाव लाङा जासे बेबायदिनो मोनसे गामियाव जेनेबा मोनसे जेनेबा उम ओ जौगानाय गामि जानोब्ला जों दैनि आंखालखौबो जों जेनेबा सुफुंनो लानांगोन मानो होन बा जोङो दैनि गोनांथि जायोब्ला बेहेब बे गामिखौ जेनेबा जों मोजां गामि एबा ओ जौगानाय गामि होननो हानाय नङा। मानो होनब्लाबो दैनि गोनांथि दै नङाब्ला जों जेनेबा जोंनि जिउ खुंनायावनो एबा जों गोबां जेनेबा प्रब्लेम जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ औ नोंथां जेनेबा ओ नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ बुंबाय
कलखौ एसेयावनो दोन्थ'लायसै खोमा नोंथां
औ जागोन दे बिब्दिब्ला नोंथां
औ औ
औ